खोनादोंना नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ खोनाबाय नोंथां मा खालाम मा खालामबायदं नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनायाखै औ औ हेलौ
नोंथाङा मानो कल खालामामोन हेलौ